अ खोनादों।
खोनादोंना औ खोनादोंना नोंथाङा?
अ नोंथांनि हरनायनि गुबै जाहोना मामोन नोंथां।
औ नों थांजों आङो बैसागु आयदानि सायाव सावरायनो होननानै माने हरनाय जादोंमोन आरो ना। नोंथाङा सावरायफानो हागोन ना? औ बिदिब्ला जागायनोसै ना?
औ।
औ बैसागुआ जाहैबाय जोंनि बर'फोरनिल नङा जेरै आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोदोनिफ्राय बेखायनो जोंनि आबौ आबै आबौमोनानो फालिबोबाय थानाय जोंनि मोनसे फोरबो आरो ना बेयो ना बिखौ जोङो मिथि थिंगानि सोमोन्दो थानानै फालियो एबा मोसौ मैसो बेफोरबायदिजों सोमोन्दो एबा गोदान गोदान बोसोर सफैनायनायनि सोमोन्दो गोजाम बिदायखौ बावहरनायनि थाखाय जों बेफोरखौ फालि लियो आरोना नोंथां होमबा ओ बैसागुखौ जोङो मोनै रोखोमै फालिनाय नु नुयो आरो ना नोंथां जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु। मोसौ बैसागुआव जोङो सिगाङावनो मा होनो मोसौ बैसागुखौ जोङो सैत्र दाननि जोबथा सानखालि जेरै संक्रान्ति सानखालि जोङो फालिनाय जायो आरोना बे बे सानजानायनि सि सिगां जोङो मा होनो माखासे मैगं मैलाफोर जेरै लाफा सायख' दाउ फेन्दा थाराय जेरै मानिमुनि बायदिसिना जेरै बिफांनि गोरलै बिलाइफोर थाइजौ गोरलै खान्थाल ओ खान्थाल गोरलै जेरै बेफोरबायदि खौ जोङो मानोना एकस सेजौ सेथा जोङो बुथुमनानै दोनो आरोना। आरोबाव जोङो दोनो माखासे जेरै रायदों बैग्रिसु लोखोना बिबार आरो खाथ्रि बिबार बेबायदिखौबो जोङो बुथुमनानै दोनो आरोना बिनि उनाव जोङो संक्रान्ति सानखालि जेब्ला जेब्ला मोसौ बैसागुखौ फालि यो अब्ला जों फुङावनो सिखारनानै बेफोरखौ जोङो बे रायदों आरो खाथ्रि बिबार लोखोना बिबार बैग्रिसु बेफोरखौ जोङो खाथम खाथम माने दरखं न'नि दर खं दरखं एबा गलिफोराव एबा लामानि दरखंफोराव जोङो खानानै दोनो आरोना नोंथां बेनि जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे गोदान बोसोर था-थांबाय आरो ना ओमफ्राय गोदान बोसोराव जाहाथे गाज्रिफ्रा हाबफैनो हाया एबा गाज्रि हाफैबावनो हाया बिनि थाखाय जोङो बेराम आजारफोर जाबावनो हाया माने गोदान बोसोराव बेफोराव जोङो माबानानै माबानाय जायो आरो ना खानानै दोननाय जायो बिनि उनाव जोङो आरोबाव सिखारनानै मोसौफोरखौ जोङो दैमाफोराव एबा दंखलनि दैफोरजोंनो थुखैस्रांनानै लानानै माखासे जेरै लावनि एबा फान्थावनि मालाफोर खालामनानै जोङो मोसौफोरनो गानहोयो आरोना बे गानहोनाय समाव जोङो गोदोनि आबै आबौफोरा दोंसे मेथाइबो रोजाबनाय जायोमोन आरोना जेरै लावजा फानथाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा उम बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर सोर जागोन हालुवा गेदेर उम बिमा गायदे बायदि दाजा फिफा उम बलद बायदि जा बारि खनानि एम्बु बंगोला नोंसोर जागोन गेदेर जांगिला बेफोर बायदि होननानैहाय गान खनै खनै जोङो मोसौनो माला गानहैयो एबा मा होनो न'नि हा न'नि सारायनि औ औ सारायनि हांगार एबा बथ'नि हांगारफोरखौ एरख'नानै थाव गोथांफोरजों फोथा थुनानै होनाय समावबो बेफोरखौ खननानै बैयो आरोना माने थुहोयो आरोना औ नोंथां। बेनि उनाव जोङो मोनाबिलि जानो मोनाबिलि एबा बेलासिखौ मोसौखौ जोङो गलियाव लाबोनाय समाव जोङो बे गलियाव थानाय उम गलिखौ मोजाङै लिरस्रोननानै फोसाबस्रांना नानै जोङो गलियाव थानाय दुरुंफोरखौ गोदानै खानानै दोनो आरो मोसौफोरखौ जोङो गोदान दुरुंजों खानाय जायो आरो ना। बिनि मोनायाव जोङो गोखा गोखैखौ खानानै दोननायफोरखौ जोङो मोनायाव अमाफोरजों एबा दाउ बेदरफोरजों जोङो एवनानै ज'यैनो न'खरैनो एबा न' खाथियैनो बेबायदिनो गोखा गोखौखो जायो आरोना। बे गोखा औ औ नंगौ औ नंगौ नोंथां बेबादिनो गोखा गोखै जानायनि बो मोनसे नेम दं आरोना गोदोनिफ्रायनो जों बर' सुबुंफ्रा फालिबोयो जाहाथे उ बेराम आजार एबा जानानै थांनाय बेफोरो माने आरोबाव जा जाफिनो हाया मोजाङै मोजां मोजां गोजाम बोसोर लोगोसे बेफोरखौबो जोङो बेराम आजारफोरखौबो जाहाथे सुस्रांलांनायनि थाखाय जोङो बेफोरखौ जाहाथे जानायनि मोनसे आरोना बियो नेम दं आरोना नोंथां औ बेबाय औ नंगौ नोंथां औ।
जोंनि बे ओनसोलावबो बैसागोखौ जोङो गोबां रोखोमै जोङो फालिबोयो नङा होम बा जोंथाङा बुंलांबाय जे संक्रान्ति समाव जेरै मोसौ थुखैयो थिग बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो जेरै ओ बैसागोखौ जोङो बिदि लुफुंनायखौ नुयो। जेरै गारा गोमजायो जों रंजायो आरो जोङो बैसागोआव जेरै मोसौ। फोरखौ थुखियो थिग बिदिनो जोंबो मानसि हारियाबो जेनेबा बैसागो बोथोराव गोबां रंजायो बैसागोआनो जोंनि गिबि फोरबो आरो जोंनि। जोंनि बे सा-सानजा ओनसोलाव आसाम आरो जोंनि बे ओ बर'फोरजों लोगोसे गोबां मानसियाबो बैसागुखौ फालिफानायखौ नुयो मानोना जोंनि बे ओनसोलाव गोबां गासै हारियानो जेरै आबाद मावनानै जायो नङा होमबा बैसागोआ जोंनि आफादजों लोब्बा थानाय बेयो मोनसे फोरबो आरो बर'नि बयनिख्रुइबो गिबि फोरबोआ बैसाग आनो आरो। अब्ला जोङो। मानसि बैसागोखालि जोङो मानसि बोराय बुरै गासैखौबो जोङो खुलुमनायखौ। नुया गाव गावनि गेदेरखौ खुलुमनाय बा गाव गावनि उन्दैखौ बोर सानस्रिनाय। बिदि हुदाया जोंनि बै माने जोंनि बर' ओनसोलाव दासिमबो दोङो आरो बैसागोखौ गारनानै जोङो मोनसेबो फोरबोखौनो जोङो खुंफुंनाया आबुं जाया आरो मानोना जों बैसागो फोरबोखौ जोङो गारनो हाया जोंनि सा साफ्रोमबो बर' ओनसोलावनो ओ बैसागोखौ जों खुलुमो जेरै गाव गावनि बिबथि जानाय गाव गावनि बिमा गाव गावनि बिमा दै बा गाव गावनि बिमा बिफाजों लोगोसे आयं आदै मादै गासैखौबो जोङो एक थारिखाव जोङो खुलुमस्राङो आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो बोर लायो आरो बिथांमोनहाबो जोंखौ बोर सानस्रियो। थिग बिदिनो जोंहा से थारिखै थाङो आरो बिनि फ्राय नै थारिखै जोङो बैसागुखौ जोङो बोरैहाय खुङो होननानै बुङोब्ला जों। जोङो गाजा गोमजायै बर'नि दामनाय देनाय जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा आरो। गंगोना बेफोरखौ लानानै जोङो बैसागो मोसानायखौ जों नुयो आरो। बिदिनो जोंनि गामि खाथि सेराव थानाय ओनसोलाव बा गामि गामियाव जों मोसाहैयो। बिनिफ्राय बिथांमोना माइ माइरं बा बिदिनो जोंनो एसे हरो। रां हरो बे रांजोंनो जों लाना फैनानै जोङो बेजों लावखार ओंखाम जायो आरो। आरो जोङो बिदिनो गामियावबो मोसायो जोङो सय थारिख खाात थारिख माने जोबथा। खौ जों गामियाव मोसाफैयो आरो बाखिखौ जोङो दुइ थारिख थिन थारिखाव। गोजान बेलेग गामियाव थांनानै नेक्स्ट जोङो सय थारिख सात थारिखाव जोङो गामियावनो। बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला रंजायो आरो बिदिनो जोङो। जि रां मोनो बेखौ जोङो माइरंखौ जों फाननानै बा माइंखौ। खौ जों एसे लाखिनानै जौ सङो बेनिफ्राय जोो बेदर बायनानै। जोङो जायो लावखार ओंखाम जानायखौ बबेबा मोनसे जायगा लानानै जोङो। संनानै जायो आरो बिदि जों फोरबोखौ जों खुंबोनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोदों। आरो आथिखालावबो जों बर'फोरा खुङो बिदिनो जोङो मो फोथायो बिदिनो बर'नि गान्नाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोङो। हिन्जावफोरा दखना गोमो ब्लाउस गोजा फास्रानि फालि हौवाफोराबो गामसा गोथां सला गुफुर आरो फा फास्रानि फालिखौ लानानै गोदोनायाव बा जानजियाव। खाना लानानै बिथांमोना बर'नि देंखोजों रोजाबनाय जाय। खुगा खुगा मेथाइ जंखायनाय बेफोर रोखमखौ जोङो बैसागो मोसानायाव जोङो। बेरखांहोनायखौ नुयो आरो बेयाव जोङो केसेटजों मोसानाय जोङो दामनाय देनाय बेयाव। बेफोर रख जोङो नुवा जोङो बर'नि खाम सिफुंजोंनो। जों मोसायो आथिखालावबो आरो दाबो जोङो मोसानायखौ नुयो आरो अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय बिदि बैसागोखौ आरो माबोरैहाय खुंबावो मा माबा बिथिङाव
औ नंगौ औ जोंनि ओनसो सोलावबो बेबायदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बाददिनो जेरै एक थारिखाहालागै गावनो गाव गोथार जाग्रोनानै न'फोरखौ लिरस्लांनानै औ बाथौफोरखौ ल नानै जोङो आलारि बाथि सावो गय जरा फाथै जरा होनानै बेनि उनाव जोङो न'खरनि देरसिनफोरखौ खुलुमो आरो दुइसिनफोरनो बोर सारस्रियो बिदिनो अननाय होयो बेबायाददिनो जों खुलुमनायनि गेजेरजों गोजाम बोसोराव दाय दु जालांनाय जेरै दावराव दावसि जालांनाय बेफोरखौ खेमा बिलायो आरो बिदिनो गोरोबलायनानै थाफिनाय जायो आरो आरोबाव जोङो औ बे से थारिखाहालागै जोङो बे बैसागु बैसागुनि बैसागनि से थारिखालागै जोङो दावराव दावसि जायोबोला जोङो मोनसे जायो होननानै सानना लानाय जायो आरो जेरै फैगौ उजगासेयाव जोङो सैमा जायो एबा बे बोसोराव जोङो नांज्लाय खमलायैनो थाङो होननानै बे से थारिखाहालागै जोङो दावराव दावसि बेफोरबायदि जानाय जाया आरोना नोंथाङा बिनि उनाव जोंनि औ जोंनिथिंबा बेबायदिनो नै थारिखाहालागै जोङो बेबायदिनो गावबागाव हानजा हानजा जेरै सिख्ला सेंग्रा सिख्लाया ज हानजा मोनसे आरो बोराय बुरैया ज हान्जा मोनसे आरो माा माने गिदिर गिदिर एसे हाबा जानाय बैसोनिया ज हानजा मोनसे जोङो ज ज ओंखारलायनानै गावब गाव ग्रुप गावबागाव गामियाव जोङो न'खर न'खर हाबनानै जेरै सेरजा हारमनियाम जेरै बिदिनो जाबख्रिं खाम बेफोरबायाददिखौ लानानै सिफुं बेफोरबायादिखौ लानानै जोङो माने गामियाव न'खनि न'खर थांनानै जोङो न'खरनि बिुमाफोरखौ खुलुमस्रांनानै लोगोसे बेहाय न'खर न'खर न'खर थांनानै जोङो न'खराव एसे रंजा होनानै माने मोस होनानै फैनाय जायो आरोना बेबायदिनो जोङो हिनजावफोरा गानो होनोब्ला जेरै गोदोनि आबै आबौफोरा गावसोरनि गावसोरनि गाननायजों लोगोसे दखना गोमो जेरै ब्लाउस गोजा जोमग्रा गोजा लानायजों लोगोसे हौवाफोराबो गामसा बेफोरबायदिनो आरनाइ बेफोरबायदिनो गस गुफुर बेफोरबायदि गाननानै ज लोगोसे आबै जेरै हिनजाव माह जोङो मोनसे मालाबो गाननाय नेम दङ आरोना जेरै दावा फिथाइ नै एबा दावा बिबार होनो जों जायखौ गोमो गोमो बेफोरखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो गानबोनाय नुदों आरोना जोंनि आबै आबौ बेफोरबादि हिन्जाव माहारिफोरखौ जेरै जोङो बेखौ औ औ दावा खौ एबा बे जोङो माला सुनानै माला गानो आरो बेखौनो जोङो सना बानायनानैबो जोङो दुरुंजों सुनानैबो जोङो बेखौ सना हाब खालामनानै गानो आरो जोङो खानायाव लायो जेरै खाथ्रि बिबार खाथ्रि बिबारखौ जोङो खानायाव लानानै बिदिनो न'खर न'खर खर हाबनानैबो मोसायो आरो दानि गोदान मुगायाव नुनो मोनदोंसै आरो जेरै थाम थारिखाहालागै बिदिनो न'खर न'खर बेरायखांनाय नि उनावहालागै एबा बेफोरबादि बेरायालासिनो मा होनो गामियाव मोनसे लां दां बैसागु खालामनानै बेफोरबायदिनो ज'यै गामियैनो ओंखारनानै जेरै खुलुमखांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो माखासे बायदिसि बसिना जेरै गेलेमु बादायलायनाय जेरै खारनाय खन्थाइ आवरायनाय बेफोरबायाददि दैमारु बेफोरबाय बायदि सोंगाब बादायलायनाय बेफोरबायदि आरो औ बेफोरबायदि होनानै आरोबाव माखासे खामनि बादायलायनाय एबा सि सुनाय बादायलायनाय बेफोरजों लोगोसे जोङो मोसानाय ग्रुप जेरै हानजा हानजा खालामनानै गावबा गाव खौ गाननाय जोमनाया औ औ बेफोरबायाददि होनानै जोङो बादायलायो आरोना नोंथां औ
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाब जोंनि सावरायनांगोखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां
औ औ दे नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय